खोनाबाय?
एह बहानि मोनथाय?
आङो बिजनि।
एह एह सिनाय सिनायलायलायालाय ओंखायनो सोंनाय जाबाय आरो। उम खोनाबाय औ। आंहानो रौमारिनो
अ' ओ ओ ओ।
जादों औ औ मा खालामदों?
आं ओरैनो दंथ'यो दा।
ए मा ओंख्रि
ओंख्रिया नाजों जारि बिदैसो जागोन नामाथाय
ए बाथौ आर'ज गाबाखै नोंस्रा बाथौ आर'ज गाबाखै खोनायाखै बाथौ आर'ज गाबाखै नामा होनदां खोनाबाय ए
खोनागासिनो आङो
ए बारा थाब थाब खो खोनाफैयाखै नालाय आंनाव
अ एसे सिगां सिगां खोनागासिनो नोंनि रायलायनायखौ
ओमफ्रायो बेरायहैयाखै
बेरायनाया गैया दा बेरायथ'नाय जा थवाखै लोगोफोर
ए
ओ लोगोफोर लोगो मोनबालाय थांनाय जानो हागौ मालाबा
गामिआवलाय हाबाफोर जालाबायाखै हाबाफोरनि बेदरखौ गोथाव मोनथारो आंहा
ओ दा बर्थ'मान सिजोन बोथोर गैथ'लाना सिगाङाव हाबाबो हा हाबा बोथोराव माबाबाय लोगोफोरनि हाबाखौनो मोनजालाबायदों देग्लाय जासावला बायथारदों
ओमफ्राय माथो खालामना दं
दङ ओरैनो जिरायनानै दंफां सायायाव बार बारदोंमोन नै
ए बारा बेसेबां खरआ बारदोंना
बारा एसे मोजां खोलो खोलो बारदों नै
ए माइ गायाखै नामा?
दा माइया गायासैलै आङो
नों हालेवहैयाखै।
गैया गायनायानो जायाखै एबार। जोंहा न'आव गायनायानो जायाखै होनदां।
अ अ अ। गायनाय जायाखै ने दे औ औ।
र' नै फन्द्र' बिस दिनसोनि उनाव। सबाइ हालौवनानै सबाइ फोहोलाबायसै।
औ।
माबायासै आङो माइ।
नों माइ गा माबा हालेवनो रोङो।
रोङो रोंनायालाय।
ए हालेवनायनि रोखोमफोरखौ मिथियोना नोङो हालेवनाय रोखोमफोरा मोनथाम रोखोमनि दा उम खारहायनाय। खारहायनाय सामार होनाय बर' होनाय ना ओ। ओ ओमफाय बे हालेवनायाव मा मा बाहायोमोनलाय? नांगोल ओमफाय नांगोलाव नांगोल फाल थायोना? गोबौआ हा एवखुग्राया उम ओमफाय। आलि खोनायावबो खदाल माबा माबि बाहायोना हाग्रा एवनायावसो। सिखा खंखा सिखा सिखा दाबाफोरजों मैगं हाबाय।
औ
ओमफ्रायो माबा नांगोल जुंगाल। बावखा ना मा मा थायोमोनलाय आरो मै होग्राया। मै होग्राया।
उम मै मैदांखुर।
ओ मैदांखुर।
उम।
ओरैनो मोसौआबो मोसौआ मोसौ बल'द ओमफ्राय माबा थायोमोनलाय मोसौफ्राबो मोसौ जारसिबो थायो थायो ने उम मैसोबो।
औ उम
ओमफ्राय ओरैनो मा मावनानै मोजां मोनो नोंलाय
ओरैनोथ' बिदिनो न'फोरनि। खामानि न'फोरनि खामानि ओ बे ओंखाम ओंख्रि संनाय नङा जेनेबा हाग्रा एवनाय बा बन सिबनाय बा माबाफोर हाफोर जावनाय।
सफैलाय जाहा जोंनाव बनसिनना होफैलाय जोंनाव बनसिना होफैलाय बन आ नो गैला जोंना उम दङ दंबाबो सिना दंबाबो सिना जोंना बन सिनग्रायानो अला मानसिनि जादाबो एसे ए अलसिया नालाय ओंखायनो बनखौनो सिना औ अलसियाखौबाथाय बालायलांनो ओंखारोलां बानो ओंखारलायलाङो
उ उम उम माबा जानांगौ मा होनो हलसिया माने बानायाथ' थाखायो मानसिनाव बयनावबो आंबो एसेबां मावथिबो नङा
ओ
जाया जाया दाननायालाय
फोराव दैमाफोराव दुगैहैयाखै
दैमाफ्राव गोदोसो गुैयोलै उन्दैयाव दा देरनानै दुगैनाय जाला न'फ्रावसो दुगैलाबायनाय जायो
गदावुरिबा गदावुरि माबाखौ नुवाखै नोङो दैमाखौ गदाबारि गंगा जमुनाखौ
ए ओरै थांफेरनाय जायाखैना ओहो ओखनो नुनाय जायाखै
उम आंबो थांङाखै ओमफ्राय बुरलं बोथोरावलाय थांफेरबाय
बेयावथ' जाबाय जानायालाय गोबां जाबाय
औ
थांबाय थानाय जायो माब्लाबा माब्लाबा
अ ओरैनो अबावाव थांबाय थायो नोङो बिथिं अबाव थांबाय थानाय जायो अ गुवाहाटियाव माबाफोर खामानिनि थाखाय नामा
ओ एखमबा खामानि ओंखारोना
अ
थांनांगौ मानांगौ आरोै एखमबा ओब फरिखाफोर हैायनाय जायो
दैनो
उ
दाथ' माथो आनजादसालिया क'क्राझारावनो जानोबो होनलाबायनाय खोनादों
अ बेखौ खौराङाव खौराङाव खोनादोंमोन खोनानायालाय बै माबायाव ओ जुबिन गार्डनि बे माबा बानायनो होदोंमोन ना गार्डन बानायनो होदोंमोन बेयाव मोनसे स्वामि बिबेकानन्द
ओ
माबा दंना इउनिभारसिटि दं प्राइभेट इउनिभारसिटि बि खौनो खालामगोन बायदि होनो खोनादोंमोन आङो खौराङाव दासो बोरै बोरै सोलिनानै दंथाय मिथिला उ बिदि अनलाइन उम अनलाइन बिदि आनजाद होग्रा मिरु खालामोबा बिराद मोजां ज खालामोन आरो जायगानि थाखाय
जायगानि थाखाय जोंनि थाखाय बिराद मोजां जागोन गोजानाव थांनाङिनि उम गारि मथर गाखोनांनाय नङा फैसाफ्रा खमानो थोगोन ना ओ
जोङो दा गुवाहाटियाव थांनांगौबा सानसे सिगां साननै सिगां थांनानै थाहैग्रोनांगौना
ओ टाइमफ्रा समफ्रा मिलायाबाथाय नों नयथा आदथा आ दाइन बाजिफोरनि टाइम माबा माबाबाथाय आनजादबाथाय जायाना ओ हास्लाबा ओ न' भारा लानानैसो थाहैलायनांगौना
बांसिन जायो खरसा बेबायदि थाहैनांगौ ओमफ्राय जोंनि जायगायाव जायोबा जोंहा एसे सुबिदा जाबाय सानसेनो थाबनोबो हाबाय
औ सानसेनोनो हाबाय फुङाव थांबानो सहैबाय
ओ ओ बिदि आरो
औ खोमसिफोराव थांबानो नयथा गु बाजिफोरनिबाबो
आरो खाथि खालानि खाथि खालानि मानसिफ्रा एसे एसे सुबिदा जागोन गोजाननायफ्राय फैनानै जेनेबा थाफैबा ओ बिदिनो न' रुम भाराफोर होनानै रांफोरो एसे आरजिनो हागोन आरो।
आरजिनो हागोन रां
डेभलप जागोन जौगागोन बिदि आरो आरो खाथि खालाा सोरबा बेफार फालांगि खालामनानै इयावनो जानो खाबु मोनलायबाय
औ दखान माबा हाथाय होनानै औ दखान होनानै ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय
ओंखामआ जाथ'आाखै
ए ओरैनो सोर सोर दं नोंसना न'आव
जोंहा नआव आइ दङ ओमफफ्राय आं ओमफफ्राय फंबाय सानै दंबावो आंनि ओमाय बिदा गेदेर दंमोन बियो न'आव थाया माने बेलेग जायगायाव थायो हिनजाव लाबाय आरो ओमफ्राय बिनि फिसाजो गिदिरा दा जोंनावनो दंफैयो फरायनो थाबैदों। साबबा जायो
औ औ मोजाङानो ह जोंहाबो साब्रै म आइ आदा आं ओमफ्राय आगै हिनजाव
अ उम ओरैनो मा खालामो दा नों
दाबो एसे फरायबावो आरो आं
फरायगासिनो दंना
औ
उम माबाफोर आङो माबायो फोजोबथ'बाय दोनथ'बाय
औ आंबो दोन- थ'नोसै एक बोसोर से बोसोरनि उनाव दा एम ए लादोंमोन।
ओइ मेना उम जेबसिखगोन बिदिबा बोसोरसे उनाव
औ औ नैरोजा नैजिस्निआव जोब-
औ उम उम औ लादों
आं बङाइगावआव लादों बङाइगाव मुलुगसोलोंसालियाव।
खाथि जाखायो ना?
औ खाथि जायो।
थांलाय फैलाया बे
दाइन किल'मिटारसो जागोनदां आङो आंथ' माबा गारि भारा जोंनो मथरजों थाङोमोन फैसा गारनानै औ लाइन गारजों ओमफ्राय दा आङो माबाजों थांबाय आरो स्कुटिजों थांबाय।
औ स्कटि दंसै बिदिबा
औ औ
लाइन गारजोंबा एसे टाइम अ लाइन गारजोंबा टाइमा मिलायनोनागिराना एखमबा
औ
दा माने आंना आनजाद जागासिनो गाबोन गाबोन जोबथा आनजाद आरो।
अ उम-उम होनबाथ' फरायनायफ्राव मुखुबथार
औ फरायो बारा फरायालै बायो एसे एनै फरायनायखौनो मेलेमाव सोनानै लानानै थाङो ओमफाय नोंहा अबेसिमनिफ्राय फोजोबथ'खो
बि ए आवनो आरिमु जालिया होनो नामा बर'नि
औ बेखौ फोजोब
ओ-ओ-ओ-ओ बिदिनो रांखान्थिनि थासारिफ्राबो बिदिनो जाहैबाय
अ बिदिनो जाहैबाय
ओ एखायनो दोन नथारनांगौ जानानै फैबाय औ दे होनबाबो एसे आवगायनो हाबायना गावनो आन्था
औ
उम
माबा साख्रि बाख्रि नागिरगासिनो नामा
मोननोनो गोब्राबथार ओं ओंखायनो गावबा गाव मोनसे बेलेग माबाफोर मावनां मावनानै जानायानो मोजां आरो
ए ओरैनो सायद बाद नागिरो नागिरो नागिरनायालाय
औ
खामानिफोरबो मावो बिदिनो साख्रिफोरबो नागिरहोलाङो ओ मोननै मोनथाम मोननै मोनथाम लामाजों आवगाय गासिनो आरो
खौ नागेराखै?
माबाया हाग्रा बेंग्राया
औ-औ हाग्रा बेंग्राया
उम बेखौ मा गोसो जानानै थाखोथाय आङो देग्लाय माबानो रोङासै
खिन्थु आङो आसामनिखौसो बानायदों आरो
आंबो बानायदों बानाय नाया ओ-ओ
दे होमबा दोनथ'सैना नों आंनाव हरफिनो?
ओरैनो दंबा
ओ हर दे हर ओ हर दे